अ दे दे
खोनादोंना नोंथां
ओ खोनादों दे खोनादों खोनादों गोजोन फुंबिलि फंबाय
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो नोंथांजों आङो बर'नि हारिमुनि सायाव फंनैसो बाथ्राफोर सावरायनो आखायाव लादों नोंथां नोंथाङा फ्रियावनो दंना
ओ दे आं फ्रि दे दे दे
औ नोंथां ओ नोंथाङा बुंग्रोनोसै ना अब्ला आं बुंग्रोनोसै नोंथां
दे नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो दे
औ नोंथां जोङो हारिमु होननानै बुङोब्ला माखौ मोनथिना मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो हारिमु बुङोब्ला मोनसे जोंनि हारिनि नङा होमबा नांगौ जानाय औ नांगौ जानाय जोंनि माने ओ मोनसे हारि फोथांनोब्ला जोंनो मा नांगौ राव हारिमु नङा होमबा
ओ ओ
औ दामनाय देनाय मुसुरनाय बायदिसिना आरो दा आंनि बुंनो आखायाव लानाय आयदाफोरा जादों नङा होमबा जोंनि गिबियावनो बर'फ्रा जोंहा मा मा माने ओ फेस्टिभेलफोरखौ फालियो नङा होमबा
उम उम
औ गिबियावनो जोंहा बर'फोरा बैसागु मागो आमथि खाथि गासा खेराइ ओमफ्राय जाबाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय गासिबो बिथिङावनो जोंहा बर'फोरा माने दङ आरो नङा होमबा बेफोरनो जाबाय बर'नि हारिमु
ओ
औ गिबियाव जोंहा बैसागुआ मा नङा होमबा जोंहा बैसागुआ जाबाय बोथोर गोदान जोङो माने बैसागुखौ फालिनाय जायो नङा होमबा
ओ ओ ओ
औ बे बैसागुआव जोङो बर'फोरा माने बा उन्दै बैसा बिनि माने गथ'साफोरा बा उन्दै बैसोनि सुबुंफ्रा माने गिदिर बैसोखौ मान होयो नङा होमबा गिदिर बैसोनि सुबुंफ्राबो उन्दै माने सुबुंफोरखौ मान होयो आरो ओमफ्राय गोदान बोसोरनि माने बरायनायखौ जासियो आरो नोंथां
उम उम
औ माने बिदिनो बर'नि हारिमुफोरा गासैनिबो माने गासिबो बिथिङाव माने जौगानाय आरो आथिखालाव दाथ' बर'नि हारिमुवा माने गोबां जौगाबाय ओ जेरै दाखालिसो जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौ नङा होमबा बेबो मोनसे बर'नि माने मोसानाय जि माने बागुरुम्बा दोहौआ माने गुवाहाटीनि सरसजाय स्टेडियामाव माने मोसानानै बुहुमाव नङा होमबा
मा खालामनो हादों माने बर'खौ माने जौगाहोनो मोनसे गिदिर नङा होनबा स्टेजाव माने मुं खालामनो हादों आरो
ओं
दा बेदिनो बर'फोरा मा खालामो बैसागुआव जेरै ओ बर'हा माने गावनि दामनाय देनाय बेफोरबायदि सिफुं बायदिसिना गंगना बायदिसिना दामनानै मोसायो रंजायो गासैजों माने ज'यैनो नङा दा बर'फोरा गावहा माने आलादा जानाय मुवाफोर दङ जानाय ओंख्रि नङा होमबा लोंनाय बिदिनो जानाय लोंनाय जोङो बर'नि बे जानाय लोंनाय होनोब्ला माखौ मोनथिना मोनो होनब्ला जोङो जेरै बर'हा नारजि अमा बिदिनो गोबां अनला दाउ बायदिसिनाफोर मैगं दङ नङा होमबा बेखौ बर'फोरा गोबां गोदो गोदायनिफ्राय जाबोगासिनो बा रैखा खालामबोगासिनो माने बेबादि जानाय लोंनाय मुवाफोरा माने गोदो गोदाय आजै आजौमोनानो खालामबोनाय नङा होमबा जोंहा बर'फोरा माने न'आवनो माने फाथो फोनानै बेखौनो गिदिर खालामनानै नङा होमबा
औ औ
खानानै बिलाइखौ खानानै नारजि खालामनानै बेखौनो जोंहा जानाय जायोमोन
उम उम
अन गुन्दै देनानै जोङो बै मा होनो खोमा बिबार नङा होमबा खोमा बिबारखौ
ओ ओ ओ
बर'फोरा गोबां गोदो गोदायनिफ्राय जाबोगासिनो लाफा लाइ बेफोरबायदिखौ मैगं थाइगंखौ न'आवनो मोननाय जादोंमोन ओमफ्राय लोंनाय नङा होमबा जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंहा लोंनायबो दंफायो लोंनाय जेरै जोंहा जौ जुवा न'आवनो नङा होमबा गोदो आजै आजौमोना जों न'आवनो बायनानै जों बेफोरखौ बेब'हार खालामबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बेफोरखौ जों जानाय लोंनाय खालामनानै माने गासै रायजो माने सुबुंफोरजों जोङो जमायैनो रंजाफायोमोन आरो गाननाय जोमनाय बर' हा बर' हारिमुनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो बर'फोरा गोदो गोदाय न'आवनो सि दानानै बिदिनो दख'ना गामसा बायदिसिना बानायोमोन नङा होमबा बेखौनो जोङो बेबहार खालामोमोन औ मोसानाय मुसुरनाय जोंहा बायदिसिना दङ जेरै खेराइ बागुरुमबा बिदिनो गोबां नङा होमबा
ओ ओ
बेफोरबायदि माने गासिबो माने मोनसे हारिया थांना थानोब्ला नङा होमबा जोंनो बेफोरबायदि माने ओ हारिमुखौ फोथांना लाखिनोब्ला बेफोरबायदि माबाफोरा जोंनाव थानांगोन आरो
उम उम
दा नोंथाङा एसे बर'नि हारिमुनि जौगानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
ओ हागोन हानाया मान आंहाबो इमान गोथौ रोंगौथि गैया नाथाय अब्लाबो नोंथांनो बेबायदि सम मोननाय खाय हामबाय होनदों आरो नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिबाय आं जेखो मिथियामोन बेफोरखौ मिथिबाय आरो आंबो बे समाव फंसे होननो हास्थायबाय बेबायदि मोजां समखौ मोननायखाय नंगौ थारैनो नोंथाङा जेफोर खोथाफोर बुंलांबाय बेफोर गासैबो थार आरो नंगौ थारैनो जोंनि हारिमुवा जोंनि थाखाय नांथारगौ मानो होनबा हारिमु नि गेजेरजोंसो जोङो गावखौनो सिनायथि होनो हायो नंगौना नङा
औ नंगौ
दा जेरै गोबां जोंनियाव फोरबो फेस्टिभेलफोर दोङो जेरै नोंथाङा होनलांबाय बैसागो नोंगोना नोङा
औ नंगौ
बैसागोआबो जोंनि थाखाय बुहुत मोजां मानो होनबा बैसागुआव जोङो मा खालामनाय जायो बैसागोखौ फालिनो थाखाय जोङो गाव गायनि माबाखो मा होनो सिनायथिखौ जोङो मिथिहोनाय जायो
औ नंगौ नंगौ
मानो होनबा बैसागुआव जो जोङो मा खालामो गामसा गानो नंगौना नङा गामसाया जाबाय बर'नि ड्रेस बर'नि हारिमु लोगोसे आरो जोङो मा खालामो आर'नाइ लायो दिनै आर'नायाबो बर'नि हा नै बुङो नंगौना नङा
बेबायदिनो सिख्लाफोराबो मा खालामो दख'ना गानो दख'ना लानानै बेबायदिनो जानजाय खास'यो आर'नाइदों आरो बेबायदिनो आर'नाइ लायो आर'नाइ लानानै बुहुद बेबायदि मोसायो
औ औ नंगौ
लोगोसे आरो जोंनि गासै दामनाय देनाय आगजुफोराबो मा जोङो बैसागुआव माखौ बाहायो खामखौ बाहायो सिफुंखौ बाहायो बेबायदिनो गोबां दामनाय देनायफोरा जोङो मा खाम सिफुं बेबायदिनो माबा सेरजाफोरफोरखौ बाहायो नंगौना नङा
औ नंगौ खरखाफोरखौ बाहायो जेरै
उम बेफोरथ' आरो जोंनि थारैनो बर'नि मोनसे माबाखा मा होनो आलादा बेबायदि आगजुखा दामग्रा देग्रा
औ औ नंगौ नंगौ
जोंनि दामनाय देनाय आलादा आगजुखा बियो दिनै बेफोरखौ जोङो बाहायनो बाहायनाय जायो आरो बेफोर बाहायनायनि गेजेरजों जोङो मा गाव गायनि हारिमुखौ लानानै जोङो रंजानाय जायो आरो मोनसे लोगोफोरजों जोङो ज' ज'यै मोसाथिङो आरो मोसानानै बेबायदिनो गोजोननाय रंजानायखौ जों लानो हायो
औ नंगौ
आरो बेबायदिनो गोबां जानायफोरबो नोंथाङा होनलांबाय थारैनो नंगौ जोंहा बर'नि बेबायदिनो मोनसे हारिमुनि मोनसे जानायफोर दों नंगौ नङा आदारफोर दङ जोंहा बेबायदिनो अनला दाउ सबाय अनला बेफोरो नंगौना नङा
औ औ नंगौ नंगौ
बेबायदिनो आरो जानाय फिथाफोराबो जोंनिया लावदुम फिथायाथ' बियो बर'नि आलादा बेबायदि जोंनि हारिमुनि आलादा मोनसे जाग्राखा
औ औ नंगौ
जोंनि हारिमुनि लावदुम फिथा होनबाथाय बेखौ मिथिखायो बियो बर'फोरनि फिथा होननानै मिथिखायो गासैबो
औ नंगौ नंगौ
बेबायदिनो आरो एनथाब फिथा अनासि फिथा बेबायदि गोबां बेबायदि बेफोरखो जानानैबो जोङो मा खालामनो हायो रंजानो हायो आरो बेफोरफोरखो जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो जोङो मा जोंनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हायो
औ नंगौ नोंथां बे जोंहा जोंहा बे फिथा सावनायनि माबाखौ जोङो फोरबोखौ जोङो मागोआव फालिनाय जायो नोंथां नङा होमबा औ औ अब्ला माने मागोखौ जोङो बिनि थाखायनो माने फालिनाय जायो आरो
उ उ
औ औ नोंथाङा माबाफोर बुंदोंमोन
बेबायदिनो जोङो जोंनि माबाखो हारिमुखौ लाखिबाय थानाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो बेफोरबो मोनसे मोनसे हारिमुनिनो सिनायथि जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
आंहा बेबायदि इमान बेबायदि रोंगौथिबो गैया आरो आं जि रोङो बेखौनो नोंथांजों सावरायनो थाखाय मोननायखाय नोंखौ हामबाय होनदों
औ औ अब्ला आं बुंबावनांसिगोन होनबा नङा होमबा नोंथां
औ दे
औ जोंहा माने बेफोरबायदि जानाय लोंनाय नङा होमबा नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला फिथा फिथा नङा होमबा जाग्रा मुवा फिथा लावदुम फिथा जेरै एनथाब ओमफ्राय माने थाव फिथा नङा होमबा मा बेखौ माने जोंनि बर'फोरा माने मोनसे फोरबो फालियो बे फोरबोनि मुङानो जादों मागो नङा होमबा मागो दमासि औ बे मागो दमासिखौ जों मानि थाखाय फालियो नोंथां जोंहा माने आबाद मावनाय नङा होमबा दुब्लिफोर फोथाराव औ बे दुब्लि फोथाराव आबाद मावनानै माने जोंहा गोबां रायजो राजाफोरा खस्थ' खालामो नङा होमबा
ओम
औ बे खस्थ' खालामनानै जोंहा दुब्लिनिफ्राय गासिबो खस्थ' खालामखांनानै जोंहा माइ आबादफोरखौ हाना लाबोनानै न'आव दोनफैनानै जोंहा मानो मा खालामो ओ गिबियावनो जोंहा बेखौ लाबोगोन होननानै नानानै जोङो बेखौ मागो मागो फोरबो फैयोब्ला जोंहा बेखौ माने फालियो आरो फि फिथा नङा होमबा फिथा बिदिनो सावनानै जोङो खाना जानानै जमा होनो दुब्लि फोथाराव मा होनो बेलागुर जानानै जोङो बेफोरखौ माने गाजा गोमजायै फालियो आरो जमानो रायजोजों औ दा बेफोरो माने गोबां गोनांथार मोनसे हारियाव नङा होमबा फोथांनानै लाखिनोबा बा हारि खौ सिनायथि होनो बा मुलुगाव सिनायथि होनोब्ला जोंहा बेफोरनि माने गोनांथिया गोनांथार नंगौ नोंथांजों अब्ला सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
अ दे दे आंबो गोजोननाय मोनबाय आरो बेबायदिनो हारिमुनि बागै मिथिनो मोनाखै हामबाय होनदों
औ नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो
अ
देाया जागोन बिदिब्ला नोंथां
उम